अ खोनादों ना
औ खोनादों नोंथांजो खुलुमबाय नोंथांजो
औ नोंथां खबाय नोंथांनिसिम गोजोन होनना ब
औ नोंथांनिसिमबो बेलासिनि गाहाम हामलायथिखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथांजों
औ औ नों दामा मोननायखौ जासिनाय थाबाय आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनाव नोंथांजों जोङो संनाय खावनायनि बा जानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायनो थादोंमोन आरो नोंथाङा सम होनो हायोब्ला
जागोन जागोन नोंथांजो होनबा नोंथांजों जोंहा संनाय खावनायनि सोमोन्दै सुंद'यै नोंथाङानो बुंथिना होदों
औ दा जोंना संनाय खावनाय बा जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'निनो ओंख्र्रि जेरै अनलाजों दाउ सबायाइजों साम' आरो नारजिजों अमा नाफाम बाथोन बिदिनो बायदि बायदि ओंख्रिफोर। दं नङा होनोमबा जोंनियाव औ। बिदिनो जोंना दा नोंथाङा अनलाजों दाउखौ बोरैहाय सङो नोंथाङा मिथिगौ
खनोबाय।
मोनथिनाया आवगयावहाय बेचलर थायोमोन नालाय ओमफ्राय बेयावहाय आं ओंखाम सङोमोन आरोखि माने रुम थायोमोन ना अबगायाव हाय एवहाय ओंखाम संङोमोन होमबा दाउ लखेलजों संनाय थ' बारा एक्सपिरियेन्स गैया खेनसे खनैखौ संबाय होनबाबो अनलाजोंहाय दाउजोंहाय संनायनि एक्सपिरियेन्सा दङ आरो जोंनाहाय दाउ ब्रयलार ना दाउ फारामनि बेजों बांसिन संनानै जाबोबाय आरो हब एक्सपिरियेन्स दङ दाउ लकेलनि संनायबो खनसे खनै माने ओरैबायदि स सुङो आङो जागोना जाया मिथिया आरो आं जिुन जे आं रावनिफ्रायबो सोलोङाखै खुद
हेल' नोंथां। नोंथां। हेलौ। नोंथां।